हेलौ। हेलौ। हेलौ। हेलौ खोनादोंना नोंथां?
खोनादोंना। नोंथां।
औ खोनादों औ औ नोंथाङा दायो फ्रि दं ना।
औ आं ओरैनो दं नै।
औ नोंथां। औ ओनबा मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानैसो हरदोंमोन आङो। ओ आयदाया आयदो औ आयदाया जाबाय ओम थांना थानायाव जिउ राहा। माबायदि थांनानै थानो थाखाय माबायदि जि राहा खालामो जोङो बिनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोर मायनो हागोन नामा?
औ।
औ।
ओ नोंथाङा जुदि बे बाथ्राखौ सावरायनो लादोंबा आं फोरमायनोसै आरोना।
औ औ नोंथां। औ। होमबा
थानो थाखाय बायदि बायदि खामानि मावनांगौ जायो सोरनिबा जिउआव बा सोरबा
औ।
जिउ लामा होनोब्ला जों गोरलैयै जोङो माखासे सरकारि साख्रिफोरनि गेजेराव